हेल ओ हेल नोंथां अ नोंथाङा फ्रि ना
औ
अ बिदिब्ला दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
अ ओ बिदिब्ला जों दसे सम ओ बरफोरनि दोरोङारि दानाय नाय लुनाय गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै दसे सम सावरायनि
औ जागोन नोंथां
अ ओ बरफोरनि दोरोङारि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनाय होननानै ओ होननानै बुङोब्ला जों ओ ओ बुंनो हायो जाहैबाय बरफोरा ओ गोदोनिफ्रायनो ओ आखाइनि हाबा हुखा मावनाय बेफोरावहाय गोबां आखा फाखामोन होननानै जों बुंनो हायो ओ जेरै बिसोरो ओ गाव गावनि नि गाननाय जोमनाय जेरै दखना ओ गामसा बा ओ आरनाइ फालि बेफोरखौ बिसोरो गावसिनि आखजोंनो बिसोरो दानानै लायोमोन जाहैबाय बिसोरो खुुन खौ जेरै गिबियावनो बिसोरो इन्दि एम्फौ फोर फिसिनानैहाय इन्दि फिथोबनिफ्राय ओ थावख्रि लुनायजों बिसोरो खुन्दुंफोरखौ दिरुनानै लायोमोन ओ बेबायदिनो ओ बिसोरो खुन्दुं खुन्दुंफोरखौ दिरुना लाखांनायनि उनावहाय ओ सिफोरखौ सोंनानै लायोमोन आरो सिफोरखौ सोंनानै ओ लाखा खांनायनि उनाव बिसोरो ओ ओ खौ दानो थाखाय बिसोरो जेरै गान्दैफोराव लानानैहाय जिफोरखौ आरामै मोजाङै खानना लानानै आरोबाव बाव नो फोर सोंखांनायनि उनाव बिसोरो जिखौ हिसानसालियाव थिखोनानै लानानै बिसोरो दाजेननो हमो आरो बिसोरो आरोबाव जा जों बुंनो हायो जाहैबाय बर'फोरनि दोरोङारि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला बिसोरो आगर आखाइ एरनायफोराव बिसोरो जोबोर आखा फाखामोन होननानैबो जों बुंनो हायो आरो जेरै बिसोरो जेबोबोला सिफोरखौ दायो अबोला बिसोरो आगरफोरखौ गोसोआ गाव जेआनो जाखाङो बेखौनो बिसोरो एरखां खांनो हायोमोन होननानै जों मिथियो जेरै बर'फोरनि गाहाय आगरफोरनि माखासे आगरफोरानो जाहैबाय जेरै दिंखिया बिजौ फारौ मेगन बैग्रि बिबार आगर लाव बेगर आगर आरो बैग्रि बैग्रि बिबार आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ बिसोरो जियावहाय आगर महराव सेबखांनो हायोमोन होननानै जों मिथि मिथियो आरो आरोबाव माखासे आगरफोरखौ बुंबावोब्ला बिसोरो जेरैहाय अख्राङाव बिरबायनाय दाउफोरखौ लानानै बिसोरो आगर महराव सेबखांनो हायोमोन होननानै जों मिथियो आरोनि नि गेजेरजोंनो बिसोरो जिफोरखौ दानानै गाव गावनि नांगौफोरखौ गाव गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ बिसोरो गावसोरनि आखाइजोंनो दानानै लायोमोन नानै जों बुंनो हायो आरो बेनिफ्रायनो मिनथि जाहैबाय जोंनि बर'फोरा गोबां दोरोङारि गियानफोर दङ होननानै नानै जों बुंनो हायो आरो नाथाय दानि गोदान जुगखौ मदार्न जुगखौ जों नायनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरा आरो गोबाङानो बर'फोरा गोबां सोर सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गोबां गोजान गोजान जायगाफोरावहाय गाव गावनि गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय बिसोरो साखरि बाखरि मावहैनायाव बिसोरो गाव गावनि गाननाय जोमनायखौबो दिनैहाय नागारलांनो हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै बिसोरो गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ नागारनानै गुबुननि गाननाय जोमनायखौ बोजबनानै लानायखौ मोनो आरो मोनसे खोथाया बेबो सैथो माखासे समावहाय बा गुबुन गुबुन जायगा जायगाफोरावहाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जे दख'ना बेफोरखौ गाननो थाखाय माखासे उसुबिदानि थाखाय आमफ्राय बिसोरो गुबुननि गाननाय जोमनायखौबो गाननो गोनां जायो होननानै जों मेगनजोंबो नुयो आरो खोना नायोबो आरो जेरैहाय बिसोरो माब्लाबानि समावहाय हाखु दाखु बा सम थोस्लाबैयावहाय जे जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाया गाननो थाखाय बा ओ सम लायो ना बेनिखायनो बिसोरो गुबुननि गाननाय जोमनायखौ जाय गाननाय जोमनाया जाय गाननाय जोमनायखौ गानोब्ला थाबसिन जायो आरो कमफरटेबोलसिन जायो बेखौ नायनानै जोंनि बर'फोरा माखासे गावनि गाननाय जोमनायखौ एसे नागारलांनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो ओ आरोबाव ओ बर'फोरनि दोरोङारि दानाय लुनाय बा गानाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जों ओ नुबावो जाहैबाय हौसाफोरनि थाखाय जेरै गामसा बा आर'नाइ फालि बेफोरखौबो ओ बर'फोरा गाव गावनि बर' आइजोफोरा गाव गावनि आखाइजोंनो ओ दानानै होनाय खौ जों नुयो आरो नाथाय ओ दानि समावहाय जोङो ओ बर' हौवासाफोरखौबो जों नुनो मोनो जाहैबाय गु जेरै ओ गावनि गाननाय जोमनाय जेरै गामसा बेफोरखौहायो मा खासे समफोरावहाय गाननो थाखाय उसुबिदा जायो बिनि थाखायनो बिसोरो ओ लंपेनट बा सार्ट ओ‌ बे सार्टफोरजों लोगोसे लंपेन्टफोरखौ गान नो गोनां जायो आरो जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बेनो आंनि ओ साननाया जे बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायावहाय ओ नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा जे बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनायनि सायावहाय
औ हागोन नोंथां औ दानाय गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' बर' आइजोफोरखौ जोबोद आखा फाखा होननानै बुंनो हायो मानो होनो बा बर' आइजोफोरासो दानाय लु दानाय लुनायखौ हाबाखौ मावो बि सोरो ओ गोदो गोदायनि ओंखायनो गावसोरनि गोनां जानाय गासै दख'ना फास्रा बिदिनो ओ आर'नाइ फालि गामसा बायदिफोरखौ बा नवाव गोनां जानाय जेरै सिमा बायदिफोरखौबो बिसोर दानानै दिहुनदों गावनो गाव बिसोर हाथाय बाजाराव बायनानै लायाखै बिसोरो सिगांनो खुन्दुं खुन्दुंनि थाखाय ओ इन्दि एम्फौ फिसियो इन्दिफोरनिफ्राय फिथौनिफ्राय बिसोरो इन्दि ओ खुन्दुं दिहुननानै बेजोंनो सि दायो बेजोंनो फालि दायो बेजोंनो सिमा दानायखौ खौ जों नुनो मोनबोदों। बेनि अनगायैबो दानाय लुनाय होननानै बुंबावोब्ला जेरै गोनां गासै गोनां जानाय जोमा दानाय लुनायाव गोनां जानाय आगजुफोरखौबो बिसोर मिथिंगानि नो दिहनानै लाबोदों बेफोरखौ बिसोर गावनो आखाइजों दानानै लुनानै एबा महर होनानै बिसोरो दाबोदों लुबोदों आरो आगरफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला नोंथाङाबो बुंलांखादोंआनो बे थारैनोसै जेमा आगरफोरखौ बिसोर मिथिंगानिफ्राय बायदि मैया जेरै बिबार फिथाइ ओ दाउसिन दाउला बायदि महरफोरखौ नुनानै बिसोरो गावसोरनि गाननाय जोनाय सि आगर महरै एरखांदों बे थारैनो सैथो
औ
गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जों मिथिनो मोनो जे ओ गाननाय जोमनाया मोननै रोखोमनि जों मोनो जेरै ओ हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय आरो हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनाय हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनायखौ आरो मोननै बाहागोआव लाबोदों जेरै बर' आइजोफोरा गोदो दख'ना गानोमोन बे दख'नाखौ मोननै रोखो माव मोनो जों जेरै अग्रुं दख'ना आरो लांगा दख'ना अग्रुं दख'नाखौ माने ओ जेरै बायदि रोखोमनि फुजा बाथालि एबा गाननायखौ नुनो मोना मानो होनबा लांगा दख'नाखौ बांसिन गाननाय नुनो मोनो अग्रं दख'नाखौ अग्रं दख'नाया बांसिन बिदिनो नवाव थानाय बायदि खामानि ओरैनो फिसा फिला मावनायफ्रावल' बा गाननायखौ नुनो मोनो आरो लांगा द खनाखौ बायदि रोखोमनि हाबा खेराइ फोरबो बायदिफोराव गाननायखौ नुनो मोनो।
औ
फिनाय हिसाबै जोङो गामसा बायदिखौ मोनो गामसा आरो आर'नाइ फालि बायदिफोरखौ जों मोननो हायो आरो खर'वाव खाव खानाय बायदिखौ मोनो बेफोर गासैबो थेवबो बर' आइजोफोरा गावसोरनि आखाइजोंनो दानानै लाबोदों सिगांनि समनिफ्रायनो आरो बेफोर ओ दख'ना एबा गामसाफोराव बायदि रोखोमनि आगर एरो बेफोर आगरफोर खौ बिसोर मिथिंगानिफाय मोननाय जेनेबा बिबार फिथाइ जेरै ओ फारौ मेगन‌ दावस्रि आगर बिदिनो ओ मोसा आफा आरो जेरै थाइगिर बिबार बिबार ओमफ्राय बैग्रि बिबार दिंखि आग'र हाजो आग'र बायदिफोरखौ एरखांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिसोर ओ
औ
बर'आवहाय मोनसे बाथ्राबो दङ जे ओ
औ
अख्रांजों जि दाबाय थानाय समावहाय अख्रांजों जा दाउसिन दाउलाफोरा बिरलांदों बेफोरखौ माने लोगो लोगो गावनि जियावहाय आगर होनो हानायबो जोंनि बर' आइजोफोरनि ओ याव रोंगौथि दङ होन नानै जों जेरै आसागि बैसागिखौ मोनो बेफोर बायदिनो ओ दानाय लुनायनि बेलायावहाय आरो मोननो हाबावो जेरै बाथ्रा फाव मोनसे दङ ओ जाय आइजोआ दानो नुनो रोङा बे आइजो खौ लायोब्ला माने ओ जेनेबा ओ दुखु बा खस्थ'आव गोग्लैनांगोन बिदिनो मोनसे बो दङ' आरो बिनि अनगायैबो जेनेबा दानो लुनो रोङि आइजोआ हाबा जानोबो गोब्राब जायो होननानै जों सिगांनि समाव मोननो हायो। बिदिनो मानो होनोबा गोदो बर'फोरा दानाय लुनायखौ जोबोर गोसो होयोमोन। ओ गोदो बिमा बिफाफोरा फिसाजोफोर थायोब्ला न'खराव बिखौ दानो लुनोखौ दानो एसे देरनायनि उनावनो दानो लुनोखौ फोरोंखायोमोन मानो होनोबा दानो लुनो रोङा बाथाय रावबो हौवायानो बेखौ हाबा लानो राजि जायामोन ओ जेनेबा दा
बोसोरसे आबादा जायैखौ दागाव आरो दानो लुनो रोङि हिनजावखौ दाला होननाय मोनसे
ओ बाथ्रा फाव दङ बेखौबो जों मोननो हायो बेफोरनि गेजेरजों जोङो बर' फोरनि गेजेराव जे दानाय लुनाया जोबोर माने गोनांथार एबा दानाय लुनायाव बर' आइजोफ्रा जोबोर आखा फाखा जानांगौ बेखौ जों मोननो हायो आरो गाननाय जोमनायनि बेलायाव जों गोदो द दख'नाखौनो बांसिनै गान्नायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावहाय ओ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला उम जेरै गस्ला गो माने सोनाबारि एबा बायदि रोखोमनि जेनेबा गोदान मुगाजों दिहुनजानाय ओ गाननाय जोमनाय जेरै गस्ला लंपेन्ट बा सुइदार बायदि रोखोमनि ओ थाइ बायदिफोरखौ मोनो आरो हौवाफोरनि हौवाफोरा गोदो समाव बांसिनै गामसाखौनो गानो। गामसा आरो गि जि बायदिफोरखौनो आरो खर'आव फालि खाव गानाय हुदाबो दंमोन। नाथाइ आथि खालाव सम आरो थासारिजों सोलायनानै बा बबेबा मोनसे ओ गोजान जायगा एबा टाउन सहर एबा मबेबा मोनसे मोनसे अफिसनि खामानि मावोब्ला जोङो बेफोरबायदि गाननानै थांनायखौ बारा माने साबजानाय मोना होननानै जों बुंनो थाङो हायो। बेनि थाखायनो बिसोरो ओ जेरै लंपेन्ट गस्ला बा सार्ट थाइ कट बायदि बा फोरखौ माने बिसोरो गाननायखौ नुनो मोनो आरो जेरै गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय जुथा लंपेन्ट बायदिफोरखौबो जों मोननो हाबावो बिनि अनगायैबो ओ गोदोनि समावहाय ओ गाननाय जोमनायखौ बांसिनै बर' आइजो फोरा दख'नाखौ गानोमोन नाथाय आथिखालाव समा आरो थासारिया बेफोर बायदि सोलायबोनायनि थाखाय आरो सोलोंथाइयाबो जौगा थाखोनि जाबोनायनि जाउनाव बेफोर गासैखौबो जों सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों आरो बेनि अनगायैबो जों गोबां रो खोमनि सोलायनायखौ मोननो हायो गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय ओ नों थां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ दे दे दे